हेल' नोंथां? हेल' खोनादोंना नोंथां?
हेल'
हेल' खोनादों नोंथां? हेल'
हेल'
खोनादोंना नोंथां?
हेल'?
हेल' हेल'
हेल'?
हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय खोनाबाय नोंथां खोना औ दायो आं एसे फ्रि आं एसे फ्रियाव दंथ'यो नोंथां। जिरायना दं।
अ' दे नोंथाङा फ्रिबा आं इदिनो नोंथांनिसिम सोंथि सोंनो नागिरदों बे सोंथियानो जादों जे ओ नोंथाङा जि दावबायनानै गियान मोनो एबा दावबायनानै बोरै गोसोफोरखौ मोजां मोनो आरो मा मा समाव दावबायनाय जायो नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायदो।
उम उम दावबायनायनि बेलायाव ए बुंनो थाङोब्ला नोंथां दावबायनाया जोंनि थाखाय जि दा सोलिफुबाय थानाय मोनसे जोंनि जिउआव मोनसे जोबोद मोनसे खेंख्रा आयदा बे जों बुंनांगोन। दावबायनाया जोंनि थाखाय मानि थाखाय मोजां बुङोब्ला जोङो जे जों बेखौ बुंनांगोन जे जों दावबायनानैबो जे माखासे जायगाफोरखौल' जों नायनानै जों गोजोननाय लानो हाया। जों माखासे सोलोंथाइबो आरजिनानै लानो हायो। माखासे जोङो राव जे गुबुन हारिनि कालसार माखासे जानाय लोंनाय थानाय जों बेफोरखौबो माखासे सोलोंथाइ सोलोंनानै लानो हायो बेखौ बुंनांगोन जोङो। दा जों सासे सुबुङा जुदि दावबायथाराब्ला अब्ला बेखौ जों बुंनांगोन जे माखासे दावबायनायनि बेलायाव जेबो सुब बे सुबुंनाव जामुसे गियान थानाय नङा बा गुबुन हारिनि माखासे लायरायनाय गुबुन हादोरनि माखासे जानाय लोंनाय बेफोरखौ मिथिनाय नङा। जों बेखौ बुंनांगोन। दा जों दावबानायनि बेलायाव जुदि बुंनो थाङोब्ला दावबायनाया जोंनि थाखाय मानो गोनांथार होनोब्ला जोङो दावबायनानै जोङो गुबुन हादोराव जुदि जों दावबायनो थाङोब्ला जोङो बै हादोरनि माखासे जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जों बेखौ मिथिनानै लानो हायो। जों मोनसे हादोराव माबायदि जायो माबायदि गानो, माबायदि जोमो, लोङो थायो गावजों गाव बोरै रायलायनायफ्रा माबायदि जों बेखौ जोबोद मोजांङै जों मिथिनानै लानो हायो दावबायनायनि गेजेरजों। दावबायनाया जोंनि थाखाय बेनो मोनसे गोनांथार। जों जुदि नोंथांनाव माबाफोर दुखु सुखुफोर दङब्ला जों दावबायनायनि गेजेरजों जों दुखु दाहाफोरखौबो जों बावगारलांनो हायो बे जों आंनि थाखाय दावबायनो थाखाय मा मोनसे जायगाया मोजां होनना बुङोब्ला आं साबसिन मोनो जे हाजो एरियायाव दावबायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां दा हायेन एरियानिख्रुइ जोंहा हाजो एरियाायाव दावबायनाय बेनि बे गोजोननाय बेस एसे आलादा जायो मानो होनोब्ला दा गर जोंहा हायेन एरियानिफ्राय्रु हाजो एरियाायाव जों माने जोंहा माखासे थारारि बोथोरनि सार ब एसे थान्दा जाय हाजो एरिायाव जों बेखौ मिथिनो मोनो बेनिखायनो आं हाजो एरियायाव जेराव मोनसे भिउ पइन्ट जेराव खोलो खोलो बार आरो दै बारज्रुमनाय हाजो एरिया बैफोराव आं दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो बेफोरबायदि जायगा दावबायनाया आरोबाव मोनसे ओरैबायदि मोनसे मोजां जोंहा दानि स्कुल कलेज बायदियारि खौबो जों नुयो जे माखासे प्रजेक्ट बा माखासे एसाइनमेन्ट मोनसे सोलोंथाइनि थाखायबो जोंहा फरायसालिनिफ्राय जे फोरोंगिरिफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थाखाय लाना थांङो माखासे गोजान जायगायाव मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय जों बैयाव थांनानै जे जों बिसोरनि जानाय मा माबोरै जों बेफोरखौ मोनसे नटिस खालामनांगौ गोनां जायो बेफोरनि बै मोनसे जायगानि जे थासारिया माबायदि नेचारा माबायदि जों बेफोरखौ नट्स खालामनानै जों लाबोनांगौ गोनां जायो आरो बिसिनि मोनसे गुबुन हादोराव जुदि दावबायनो थांदोंब्ला जों बै हादोरनि माखासे जानाय लोंनाया माबायदि जों बेफोरखौ नटस खालामनानै लाबोनांगौ गोनां जायो। फरायसालिनिफ्राय दावबायनो थांदोंबा दावबायनायाव सुबुंफोरा माखासे गोबां रोखोमै दावबायो जे गाव हारसिं दावबायो ओरै सुबुंफोरा बा गावनि फेमिलिखौ लानानै दावबायो। आरो माखासे स्कुल कलेज बायदि फरायसालि बायदि आरिनिफ्राय दावबायनाय बा अबेबा मोनसे पिकनिक जानो थांनो दावबायनाय बा गुबुन मोनसे सोलोंथाइ लानो थाखाय दावबायनाय बेफोर अनेकथा दावबायनाया माने गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो। बा सोरबा माबा मोनसे बे मोनसे खामानिनि थाखाय दावबायनाय बेफोर मोनसे जेरै जों दा नोंथांङाबो मिथिगौ दा जोंङो नै माखासे मोनसे सोलोंथाइनि थाखाय एगजामनि थाखाय जोंङो थांनो नागिरदों दावबायलांनो नागिरदों जोंहा उसा थानो गोनां दा जों बेयाव दावबाय जेरै जों
माखासे बैनि आस सारि फ्रा माबायदि नाथाय थांफेराखै जों थांनोसो नागिरदों दा जों बेवहाय माखासे उरिसानि माखासे थासारि जे जोंफोर फिनो हायो बेफोरखौबो जों थां दा नोंथांङाबो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा? हेलौ औ दा थांङाबो दावबायनायनि सायाव एसे माबाफोर थाङा
औ नोंथांङा ओ दावबायनो होनोब्लाथ' जोंङो बिदिनो जोंङो हमना ला दिनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जि जि जायगायाव जोंङो बे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जि जायगानिफ्राय जोंङो बिथांमोननि एबा बिसोरनि आसार खान्थि जानाय लोंनाय ओ हारिमु ओ बायदि धो ओ धोरोम बायदि बायदि माबाफोरखौ जोङो नुनो मोनदांनाय एबा सोलोंनाय बेनो जों दावबायनाय आरोना। आरो दावबायनोफ्राय जों गोबां गियान मोननो हायो बिदिनो जों सोलोंथाइ बेलायावनो जा जों हान्था बेलायावनो जा बिथांमोननि जायगायाव माबायदि जौगादों सोलोंथाइनि हारा बेसेबां हान्था मेलानि हारा बेसेबां लामा सामा गाज्रि जों बिथांमोननि नेचारेल बारहावाखौ जोङो मोनदांनो हायो‌ जोंनि जायगायाव जिबायदि जोङो प्लास्टिकफोरजों जि लेथ्रा जानाय साफा जानाय जों बेफोरखौ जिबायायदि नुयो जों बेफोर जायगाफ्राव अबेबा गाज्रि जायाखोममोन बुंनो थाङोबा जों दा जोंनि हमना ला जोंनि आसामाव जिबायदि थासारि बारहावा हान्था मेला सोलोंथाइनि हारा जेसेबां बिखौ जों गुबुन जायगाफ्राव नुनो मोननो हायो जों हमना ला बिदिनो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जों बिथांमोननि जानाय लोंनाय आसार खान्थि बिथांमोननि जानायफोरा माबायदि बिथांमोननि आसार खान्थि हाबा बिदिनो आसार खान्थि होनोब्ला जों जोंनि बर'आव बाव बाहायनाय जिबायदि आसार खान्थि बिथांमोननि आसार खान्थि हाबाफोरखौ माबायदि बाहाय बिदिनो सोरबा सासे सुबुं ओ रुंसारि जायोब्ला बिथांमोना माबायदि आसार थिजों ओ बिथांमोना ओ रुंसारि जानाय सुबुंखौ बोरै ओ ओ बावगारो बिथांमोननि बिनि अनगायैबो बिथांमोना हाबा हुखायाव माबायदि ओ जुलि होनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो जानाय लोंनाय बिदिनो फोरबो बिथांमोननि फोरबो मा मा समाव फोरबो फालिनाय जायो बेनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो बिथांमोननि हान्था मेला लामा सामा बिथांमोननि हान्था मेलाया मोजां ना गाज्रि बेफोरखौ जों मोनथिनो मोनो आरो बिथांमोननि सोलोंथाइनि हारा जोंनिफ्राय बांसिना खमसिन बिब'फोरखौ जों मोनदांनाय आरो बिथांमोननि कमारसियेल खम बिथांमोननि ख ओ बिथांमोननि रायलायनाय एबा राव एबा कमिउनिकेसन बिथांमोना माबायदि रावजों ओ रायलायो बिथांमोना आलासि महरै माबायदि गनायथियो बिथांमोननो आलासि एबा बिथांमोना आलासि खौ माबायदियै जोथोन लायो बिथांमोन बे जों मिथिनो मोनो आरोना नोंथां। बेनि अनगायैबो बिथांमोननि ओ जेरै ओ रेलगारि बायदि खारनाय बेफोरखौ जोंथिनो मोनो आरोना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो जेरै जोंनि आसामावनो जोङो जेरैबायदि जोङो ट्रेनफोरखौ जोंनि दाबसे जायगायाव जिबायदि खारो जों बेखौ गुबुन जायगायाव जों बांसिनखौ खारनाय मोनो मानो होनब्ला बिथांमोना जेरै फ्लाइअभार दालां सायावबो खारो हा सिङावबो खारो। आरो जोंनि आसामाव हा सायावल' खारनाय नाथाय बिथांमोननि सिङाव जों नुनो मोनो बिथांमोना दै सिङावबो गेजेरजों बिथांमोना रेलगारि खारनाय गारि मथर खारनायखौ बानायनायखौ नुनो आरोना। बिथांमोनफ्राय जों गोबां सोलोंनो मोननाय नाथाय जोंनि जि रोंगौथि जायगाया जों बेफोर गुबुन जायगा गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोला जोङो गावखौनो जाम्बा बादि मोनना लायो मानो होनब्ला जों जि सोलोंथाइ लानानै जों दाबसे जायगायावनो गावखौनो गोरों बायदि मोननानै थाबाय थायो। गोबां पारसेन्ट बुरजा लानानै जों गावखौनो दाबसे जायगायाव बिराद रोंगौथि मोनो नाथाय जों जेब्ला जों जेला बेफोर जायगायाव थाङो जों गाव नो जिर' होननानै लाथिख' होननानै बुंना लानांगोन आरोा नोंथां। मानो होनब्ला बिथांमोननि जायगायाव बिथांमोननि कमिउनिकेसन रायलायनाय बिथांमोननि जोंनि दा बुहुमनि जोंनि बुहुमाव बयजोंबो गनायथिनाय राव होनब्ला जेरै इंराजि राव बिथाङा बेफोरनि सायाव गोबां नोंथां। मानो होनब्ला बिथांमोना बिथांमोनहा फरायनायनि सायाव रोङाखैब्ला बिथांमोना ओ बेफार फालांगि गेजेरजों बा मानसिफोरनि सुबुंफोरनि मोगा मोगिनि गेजेरजों बिथांमोना बेफोर रावफोरखौ सोलोंना लादों जायफोर बेफोर रावफोरखौ जोंनि भारत हादरनि अनगायै गुबुन जायगाफ्राव बाहायो आरो ना बेफोर सुबुंफोरा ओ जेब्ला जोंनि भारत राव फैयो बिथांमोना बेफोर बिसोरजों कमिउनिकेसन रायलायनाय खौ जोङो मोजांखौ नुनो मोनो नाथाय जों जेब्ला जोंनि गावनि बिमानि राव एबा जोंनि एसामिस रावजों जों फरायनो होननानै जों जेब्ला गावनि जायगायाव गावखौनो रोंगौथि बायदि थायो जों जों जेबोआनो नोङा आरोना नोंथां बेनिखायनो जों दावबायनांगौ बेफोरखौ जों मोनथिनो मोनो जे जों दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जोङो गोबां रोंगौथिखौ मोननो मोन हायो आरो ना नोंथां मानो होनब्ला बिथांमोननि जायगायाव जिबायदि थासारिजों जिउ खुंबोदों एबा दुखुथिया न'खर एबा दोनि न'खर बिथां बिथांमोननि बोसोराव नुनो मोना ना मोना? आरो जोंनि जिबायदि आसाम हादर एबा जोंनि ओनसोलाव जिबायदि दुखुथिया दुखुथिया नुयो आरो बेनिख्रुइ गुबुन जायगायाव बांसिन दुखुथिया दालांनि सिङाव थायो अबावबा फ्लाइअभारनि सिङाव उन्दुना थालाबायनाय नुयो बेफार फालांगि मावनाय नुनो मोना आरोना नाथाय जोंनि आसाम ओमबा जोंनि माहारिफोरा जिबायदि थांना थायो बिथांमोना जोंनिफ्राय बांसिन दुखु सुखुनि गेजेरजों जिउ खुंनाय जायो। लोगोजों दावबायनायनि गेजेरजों बेनिखायनो जों दावबायनांगौ बिदिनो सोरबा सुबुङा अबेबा कम्पानिफोराव मावनो जेनेबा गभमेन्ट सेक्टरफ्राव मावनानै जिबायदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सानफ्रामबो थांलाय फैलाय फुं बेलासिनि मोनसेयाव फैसावनो मोनसे जायगायावनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो। सुबुंफ्रा एसे खर'फ्रा एबा दिमाकफ्रा एसे जेंनायाव गो लैयो आरोना जायनि थाखाय जों बेफोरखौ स्रां खालामनो एबा माइन्द फ्रेस खालामनो थाखाय जों दावबायनो जों दावबाय बा जोंनि दिमााग एबा साननाय साननाय हनाय जोंनि सोलेर देहाफ्रा थाजि मोनो आरोोना बेनि थाखायनो जों दावबायनांगौ। बेनिखायनो आं दावबायनायखौ ओ आं मोनसे जोबोद आयदा होननानै बुंनो हायो आरोना नों मानो होनब्ला जों दावबायनांगौ खोनादोंमोन नोंथाङा।
औ खोनादों।
दा नोंथां आ नोंथांनिसिम आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि दावबायनायखौ आं गावनि मोनसे आयदा होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो औ खोनादों नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। औ